खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों मा खालामगासिनो नोंथां
दायो नै नोंथां ओरैनो फुंनि साहा लोंनानै ओरैनो बायजोआव जिरायनानै दङ एसे नोंथां
औ नै आंबो बिदिनो नोंथां जिरायनासो दंगासिनो साहाथाहा फुंनि लोंखांबाय ओमफ्रायो बायजोआव जिरायनानै बोथोरा दिनै गरम जादों बोरैबा सान्दुं गैया सान्दुं गैयाबाबो बोरैबा गरम
जोंनिथिं माने नोंथां दोनैहाय बोथोरा जोबोद मोजां माने ओ जोमै आरो बार सिव सिव बारदों नै फुंनिफ्रायनो बोथोरा जोबोर मोजां
औ
बाराद्राय गरम जानाय नङा खोमा नोंथां
औ औ बा
माबोरै सोलिनानै दं नोंथां आजिखालि
थां
औ नोंथ माबोरै ओ बरथ'मान माबोरै सोलिना दं हाल साल मावनाय-दांनाय माबा मोनसे खामानिफोर
नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर हिसाबै जोंना मावनाय-दांनायफोरा सोलिगासिनो नोंथां नाथाय बे दैयासो एसे जेंना होगासिनो आरो
नोंगौ नोंगौ
अ अखाफोरा मोजां गैया नै नांगौबायदि अखा हायाखै
नोंगौ नोंगौ
हादोंब्लाबो ए
औ
हायो हानानै उनावहाय अखाया गायोब्लानो रानज्रिं लांफिनजोबो आरो
नोंगौ नोंगौ नोंगौ
माने आबादारिफोरा दायो माने बेबायदिनो जेंनायाव गोलैनांदों नोंथां ओ माने मेसिनजों दै बोखोआब्ला जोङो माने माइखौनो गायनो हाला होननाय बायदि जानानै दङ' आरो दायो दैमा बिलिफोरबो गैला नालाय ओम बोहैबोग्रा बेफोरनि थाखायनो एसे एसे जेंनायाव गोलैदों आरो नोंथांमोनथिं माबायदि नोंथां?
बेनोथ' नोंथां ओरैबायदि दैबाना माने जोंनि थिं दाख्लैनिफ्रायनो दैबाना दैबाना
गोबां जाबाय थादोंमोन माने नोंथां बुंनो थाङोब्ला नैबे साननैसोआव सो जोबोद सानदुं दुंनायजों दैया एसे खमायनायखौ नुदों आरो नोंथां
औ
जोंनिथिं बै भुटान सेर नालाय नोंथां जेब्ला अखा एबा दैनि बिबाङा बारा जायो अब्लानो माने भुटान भुटान हादोदना दैयाखौ जोंनिथिं सुइस गेटफोरखौसो हगार हरो ना मायो माने जोंनि साहाथिंजाय थानाय बै माखासे गामिफोरा गोबां
औ
दैनि ख'हाजों भुगिनांनानै दं आरो नोंथां
औ नोंथां औ
माखासे दायो जायफोरना गायग्रा हा खोथिया फोनाय नैबेफोरबो सोरनाबा से बिघा सोरनाबा से खावसे बिघ न बे बेफोरबायदि माने दैनि दाहारजों बुखारलांनायखौ नुदों आरो नोंथां माने बुंनो थाङोब्ला बेफोर माने जोबोद दुखुनांथाव आरो नोंथां
औ ग न ग जों औ नोंथांमोननिथिंनि दैया जोंनिथिंसो फैनांगौमोन आरो ना
नोंगौ नोंगौ
औ दैया माने जोंनाथिं नाय बिराद खस्थ' जोंना जायगायाबो एसे गोजौ जाहैबाय नालाय बोरि ओमफ्राय बेबायदि बांद्राय दैमा गिदिर माने गिदिर गिदिर दैमाबो गैया खाथियाव
नंगौ नंगौ
बुरलुं बुथुर बुरलुं बोथुरा जोंना एसेखा एसे गोजान जायो ना बुरलुं बुथुराबो दङ नाथाय गोजान जायो बियो जोंनिथिं मोनफैस'वा आरो
नंगौ नंगौ
औ
जोंनिथिं माने बेफोर अखानि बिबाङाबो गोबां हायो नोंथां माने गामि ओनसोल नालाय नोंथां बे दंफां लाइफां बिफां मिथिंगानि माखासे बिफां लाइफांफ्रा गोबां दङ आरो नोंथां बेफोरनि थाखायनो अखाफोराबो बां द्र हायो नामा नोंथांफोरखौ खौबो जों बुंनांसिगोन नामा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ माने बिदि बिफां लाइफां गोबां थाबा ओमफ्राय जुदि हाजोफोर थायोब्ला हाजोफोराव मानो होना बिफां बिफां लाइफां गोबां थाखायो नालाय माने बै फोरबायदि माने मा हाग हाग्रा फोर थानाय बा बिफां लाइफां थानाय बा हाजो थानाय बैफोरबायदि माने ओनसोल खा ओनसोलफोराव माने गोबां अखा हानायखौ नु नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनिथिंबो बेबायदिनो जोंनि एसे गोजानाव हाय दङ बे अरुणाचल हाजो खाथिनि खाथि जाहोयो आरोना बिसोरना माने बिथिं गोबां अखा हायो जोङो बिथिं थांबाथाय माने अखा हानायखौ जों नुनो मोनो दैबाना जानाय नुनो मोनो नाथाय जोंनिथिं फैयोब्ला अखाखौनो नुनो मोना बेसेबा सान्दुं गोसासो जानानै थागासिनो थायो जोंना बोथोरानो नांगौब्लाबो दैखौनो दैखौनो मोना
जों दाखालि माने नोंथां जों बै दाखालिबो मा माखासे ससियेल मिडिया फेसबुक टुइटारफोरनि गेजेरजों नुनो मोन्दोंना बै धेमाजि साइडजों माने बे ट्रेन खारग्रा ना रेलगारि खारग्रा दालाङानो माने बायनायखौबो जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां ओरै माखासे जायगा लायो जायगा ओरैबायदि माने अखा हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना थां बेथ' जोबोद आसरित ना नोंथां बे रेलगारिनि खारग्रा बे साइथिंनो बायलायनाय ओरै बिदि सोमोनांथाव माने नोंथां
दाथ' बिदिबा नोंथां गोबां जेंनायाव गोगलैगोन बियो जायो ट्रेनफोर थांनो हानाय नंङा जायफोरा ट्रेनजों दावबायोमोन बिथांमोनाथ' गोबां जेंनायाव गोलैनांसिगोन दायो
नंगौ नंगौ
माने ट्रेनफोरजों दावबायोब्ला माने जोंहा थाखा फैसायाबो खम नांगौ नालाय नोंथां माखासे जोंनि जोंनि बेबायदि सरासनस्रा मानसिया थांलाय फैलाय बेफार फालांगि नैबेफोराव माने जोबोद खस्थ' मोनसिगोन आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
रांनि रांनि बेलायावनो होन माने गासै बिथिंङावनो माने बारा बारा थांसिगोन आरो
औ नंगौ
बेफोर साइदजोंबो जोंहा गोबां बर'फोर दंमोन ना नोंथां जेरै धेमाजिफोरजों जों माखासे सिगांङावहाय फरायबोनायावहाय जों गोबां लोगोफोरबो मोनोन होनाय जादों आरो नोंथां जों दाखालि खबर लादोंमोन नोंथां माने जोबोद खस्थ'आव दं होननानै खोनादों आरो माखासे गोबां जोंनिथिं जेरै जादों बिथांमोननिथिंबो माने बै न'फोरा माने गोबां खुरखानानै लांजादों होननानै खोनादों आरो नोंथां
औ बिदिबाथ' गोबां माने जेंनायाव दंङोना नोंथां
नोंगौ नंगौ
औ नोंथां नोंसोरनिथिं बेबायदि अखाफोर हायोब्ला बा दैबाना जायोब्ला नाफोर मोनोना मोना नोंथां
मोनो नोंथां मोनो ओर बायदि इन्ट्रेस्ट ना नोंथां माने जेब्ला अखा हानायनि थाखाय रेडि जायो। जोमैफोरा मोनाफ्राव बेलासिफोरावनो गोसोम जायोब्लाना बे जोंनि न' खाथियाव थानाय बाजार दं नालाय नोंथां बे बाजारफोरावनो माने फ्राय मानसिफोरानो रेडि जाना थाखायो माने नोंथां जै दा अखाया थिखखनो हाबाथाय फन खालाम अखाया गोबां हाबाथाय फन खालाम माने ओरै बिदि मानसि जमा जमा थांनानै बे भुटाननिफ्राय दै बोहैबोनाय दंङो ना नोंथां माने बिनिफ्रायनो ओरैबायदि ना खान्दा जायखौ जों सलथ'खाबो होननानै बुंङोना नोंथां ना ना सलथ'खा ना एलेंगा ना बै थालालान्दि जाय गोजा गोजा नोंथां नै बेफोर नाखौ माने ओरैबायदि मोनोना जोंनिथिंहाय बुंनो थांङोब्ला माने बै भुटानावथ' बिसोरनावथ' नाफोरखौ जायाना नोंथां बिनि बिनि थाखायनो माने बै दैफोरा जेब्ला अखा हानानै गिदिर जानानै बिथांमोना हगार हरो एबा बोहैबोयो बे समावहाय गोबां माने जोंनि दहला हाफोराव गोसारनानै गोबां नाखौ मोनो आरो नोंथां
औ औ
बेबायदिनो माखासे गोबां रोखोमै गुबुन गुबुन आगजुफोरजों माने नाफोरखौ हमनाय हमनानै लायनाय बेखौ नुयो आरो नोंथां जेरै जोङो बै दैसाफोरनि नाखौ जों फासिजाल मुसारि लाफिफोरजोंहाय लायनानै जाफैयो आरो नोंथां
उ
ओमफ्राय जुदि बै दैफोरा दुब्लि बारियाव हाबोब्ला माइ गायग्रा हाफोराव हाबोब्ला बेफोरखौहाय दै लास्ट जेनाखि जमा जानानै फैयोना नोंथां नै बेफोरावहाय बै सेन बुरुं खखाफोरखौहाय सानानै दोनो आरो नोंथां
औ औ
बेबायदिनो माखासेखौ जायो ओमफ्राय माखासेखौ जानानै माखासे रांबो आरजिनायखौ नुयो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दं माने दायो
औ औ औ
औ
होमबा बेफोर नाया जानोबो जोबोद गोथाव जायो खोमा ना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
औ माने जोंनिथिं बैफोर औ बैफोर नाखौ जोंनिथिं माने नुुनोनो थांला नोंथां आंथ' अ नोंथाङा जा नाम नाफोरनि नाम बुंदों नाथाय बे बेफोर नाखौ सिनायाखोनो होनजायो आरोना मानोना जोंनिथिं बिदि दैमायानो गैया नोंथां गिदिर लोमसावनाय बा जोङो माने गुबुन रायजोनि जायबा गुबुन हादरनिफ्राय बोहैबोनाय बैफोरबायदि
औ
दै थाब्लासो जोङो बेफोर नाखौ मोननो हायो ना नाथाय जोंनिथिं मोननोनो थांला बेफोरबायदि नाखौ जों सिनायलाखौनो होनजायो
नंगौ नंगौ दाथ' गरम बोथोरा नोंथां माने मैथाफोरजों जानो मैथा गोखैफोरजों जानो जोबोद मोजां मोने नोंथां
नंगौ नंगौ जोबोद औ
होमबा नोंथां जोंना सावरायनायखौ दोनथ'लायनोसै बेखिनिनावनो ना नोंथां औ दे दे नोंथां